नोंथां खोनादों ना खोनाहैदों ना नोंथां? ओ खुलुमबाय
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो दङ नोंथां
ए आ औ आङो नोंथांजों मा बर'फोरनि मागो दमासिखौ माबोरै
फालियो मागो दमासि फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
अ हागोन हागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे
ए बिदिबा सावरायलांसै आङो नोंथां
औ औ औ हागोन नोंथां दे
मागो एबा दमासिया बर'फोरनि ओ बैसागोफोरबायदिनो मोनसे गुबुन मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो बेबो मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो जोंनि बर' फोरनि मागोआबो आरो आबाद गाहाय हारि बर'फोरा बे मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरो बे मागो फोरबोआ आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो जोङो
बे फोरबोखौ फुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो बर'फोरा
औ नोंथां औ
दोबो बिदिनो खुंबोदोंमोन दाबो खुंबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेखौ जोङो गावबागाव न'आवनो बयबो मागोनि समाव फिथा सौराइ एन्थाब देनानै जानाय जायो आरो बिदिनखालि बेबायदिनो
मागो सोदोबा माबोरै फैदों होननानै बुङोबा बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो असमिया रावजों दमाहि एबा दमासि बुंनाय जायोनो आरो
बे दमाहिस बेफ्रायनो बर'आव बे फोरबोनि मुङा फैदों होननानै बुंदों आरो
औ
फारसेथिं माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो माग गो होननानै बुंनाय जायो आरो
मागो फोरबोआव रंजा रंजा मोसानि सोलाय रंजानाय मोसानायनि सोलाय जानाय लोंनाय आबाद दा आबादावसो बांसिन जायो आरो।
औ नोंथाङा।
मानोना बे समाव बर'नि रायजोआव जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि आखाय जानायनि फारि फारि जायो आरो बे समाव बयनिबो न'खराव सैमा लानजायमानि ओंखाम होनाय बाथ्राया गोदोनि न बुङोमोन आरो बे समाव बयहाबो फिथा सि सिथाव एनथाब लारु सौराय जौ बेदर थियारि खालामनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्रायहाय फस् भु दाननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोबो देयोमोन बेखौ दानि दिनावबो जों जों गावबा गावनि न'आवनो देनायखौ दाबो बोस बोसोरफ्रोमबो मोनबोबाय थादों आरो ओमफ्राय बिनि सिगां सिगां उवाल गाहेन एबा दिंखिनि बाहायनाय गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनाय अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनानै लानाय जायो आरो फिथानि थाखाय ज सििथा माइरं आरो सिथाव लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो जायो आरो
औ
खायसे गामिफ्राव माइबा माइरंनि सबाय गोरान एबा गुन्दै देना बेखौ सौराय गोरान बेखौ सौराय गोदान सौराय गोरान ए बा सौराय बिथिथरबो बानायनाय जायो आरो।
औ औ।
फिथोरबो बानायनाय जायो आरो माइब्रा माइरंनि सौराय हमनो एबा एवो आरो हासुं फिथाबो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्राय फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो आरो। बेफोरखौ मानसिफ्रा खुगा खुगा होननाय आगोल मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो आरो जायनि जानायनि उनावसो मोसौफ्रा जानायनि उनावसो मानसिफ्राबो मोनजायो होननानै जोङो फोथायो आरो बे बेफोरनि अनगायैबो जोङो सिबिं सबाय दालि लगाय लथायै रुनानै मोसौ सौनो जाहोनाय जाबावो आरो बे दिनाव बेनि अनगायै बो मागोनि मुंथियै बानायनाय जाग्रा लोंग्रा एबा मुवा बेसाद फोरखौ आनान गसाय बाथौ बोराइ नो एबा थैनानै थांनाय न'खरनि मानसिफोरनि मुङै बे हरावनो सबसे आगोल बावग्रोनाय जायो आरो। जदिनखालि फिथा सावो हदिनखालि। बेनि अखानायै फुंनिफ्राय मानसिफ्रा बेफोर जाग्रा लोंग्रा मुवा खौ जानो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो। जा अखानायै फुङाव जानाय जायो आरो। ओमफ्राय मागोनि गिबि सानखालि गिबि सानखालि न'खरनि बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो। सान ओंखारनाय आगोल आगोलनो बिल फाव दुगैयो आरो अर सायो आरो अर सायो बेलागुर सावनायबो दंङ बेयावहाय आमफ्राय बेयावहाय मोनसे फोथायनाय दंङ आरो दाउखा सिला नुनाय आगोलनो बयबो दुगैखांनांगौ आरो आमफ्राय दुगैनाय समाव दाउखा सिलाफ्रा नुब्ला बादुला जायो होनना बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो बे फोथायनाया दासिमबो दंङ आरो दासिमबो जों फोथायनायखौ गामि गामि नुनो मोननाय जायो माग दाननि बा मागो फोरबोनि आं उम्म खखाब मावगुलायनाय गुसु दुगैनानै बेलागुर अर सावनाय उम्म बेलागुर अर सावनाय जायो आरो ओइदिनखालि
औ नोंथां औ
ओ मागो फोरबोनि मुंख'जाथाव मोनसे से आरो आयदा बावा जादों बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोथां लिरनाय आरो सो सोरगिदिं लिरखननानै दोननाय जायो बे हाबाखौ मागिनि मागोनि गिबि सान फुंबिलिनि सान उम्म सान ओंखारनाय आगोलनो मावनाय जायो आरो जोंङो बर' स समासाव बेबायदि खालामब्लालायनो बिमा माइनावा बायजोआव ओंखारलांङा होननानै बर'फ्रा फोथायो आरो बे साननिफ्राय बाख्रिइनि माइनाव अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनाव गैया आरो बेबायदिनो जोंङो फिथा सौराय जानायनि गेजेरजों जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेयावनोसैमोन नोंथां नोंथांङाबो आंजों माब मोनसे सावरायनो
औ औ दंङ नोंथांङा जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांङा दमासि नि बागै गुवारै ओ फोरमायनानै होनायनि थाखै दा नोंथांहाबो सम दंङबोला आंङो नोंथांजों आसामनि साहा आबाद आरो बिनि आ बेजों रां खामायनायनि सोमोन्दै गुसुंङै सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां? औ आसामनि आसामनि साहा आबाद आसामनि साहा आबादा आ बुहुमनि मादावनो मोनसे आ सेथि आ नंगुबैगौ मोनसे साहा होननानैहाय गनायथि जानाय नोंथां
औ।
आं भारताव भारताव आसामनि जायगाया साहा आबाद दिहुननायाव आ सेथि मासियाव आवग्रिनानै लानो हानाय दंङ बेखौ जोंङो जेबोला ओ माबायावहाय ओ लेखाफोराव फरायोब्ला बिजाबफोराव फरायोब्ला जों मोननो हायो ओमफ्राय साहा साहा आबादखौ गिबियाव आ बै समाव ब्रिटिश ब्रिटिस खुंथायाइ जेब्ला जादोंमोन भारत हादराव अब्ला जिदाइनजौ नैजिथाम जिदाइनौ नैजिथाम मायथाइयावहाय आ रबार्ट ब्रुस होननाय सासे सु बुंङा ओ बै डिब्रुगर डिब्रुगर शिबसागर ओरै माखासे हाग्राबारियावहाय ओ जि बिमफांखौ बियो संनानै दिहुनदोंमोन आ बेसोरो दिहुननानै बे साहाखौहाय आ बेबायदिनो बे जायगाफोरावहाय खालामजेननाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
साहा आबादा मोनसे ओरैबायदि आबाद जाय आबादा दा जोंनोहाय माने दा रांखान्थि आरजिनो थाखाय जोंनि आसाम सारा आसाम हादर हादरावनो गासै आसाम हादरावनो मोनसे गोहोम खोख्लैनो हादों ओमफ्राय साहा आबादखौ एसे गोजौ जायगाफोराव ओ बेफोराव बाहायनाय ओ बानायनाय जायो नोंथां ओमफ्राय गिबियाव गिबियाव साहा आबादा ओ चिन हादरावल' चिन हादरावल' मुंदांखा जादोंमोन आरो नोंथां नाथाय दिनै फैयै फैयै जोंनि जोंनि आसामाव दा साहा आबादनि दिहुननाया गोबांथार बांबोनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव दिनै माखासे कम्पानिफोर जेरै ओ थक्लइट टि सेन्टार बिदिनो आसाम टि कम्पानि गुवाहाटियाव बेफोरबायदि माखासे फसंथानफोरा दिनै साहानि आबादखौ मावनानै गोबांथार फायसा आरजिनो हानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन दों आरो नोंथां दा जोंनि
ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो साहा आबादखौहाय मावनो आखाइयाव लायोबोला जोंनि ओ हारिनि मानसिफोराबो बे आबादखौ मावनो जुदि ओ सानबोला निस्सय बुंनो हागोन जोङो जोंनि रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगानो हागोन आरो बेबायदिनो ओ जायनि जाय आबादनि हेफाजाबजों दिनै मोनसे हादराव गोबांथार सहाय होनो हागोन बेफोरखौ जोङो नुहरनो हायो आरो नोंथां। साहाखौहाय बेबायदिनो ओ ओ जोंनि खाथियावनो थानाय मोनसे हादरसा सोनाब बंग' जायखौ इंलिसाव वेस्ट बेंगोल होननानै बुंनाय जायो बेयावबो मावनाय जायो नोंथां ओमफ्राय साहा आबादनि गेजेरजों दिनै गोबांथार ओ भारताव माने गोबां फैसा रां खामायनो हानाय बेबायदिनो बुहुमावनो मोनसे साहा ओ आबादनि गेजेरजों ओ भारतावबो दिनै बेबायदि ओ साहा आबादा दङ गोबांथार आसामनि साहाखौहाय दिनै गुबुन गुबुन ओ जौगानाय हादर इंलेण्ड हादर बेबायदिनो ओ सौदु सौदि आरबिया गुबुन गुबुन हादरफोराव दिनै ओ फालांगि फाथायहरनाय दैथायहरनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां दा दा जोङो जोंनि ओ बे ओनसोलफोरावबो बे आबादखौ मावनो लायोबोला दिनै जोङो जौगानायखौ मोननो हागोन दिनै जोङो जुदि जोंनि माखासे सहरफोराव थाङोब्ला आसामनि सहरफोर जेरै ओ तेजपुर बेबायदिनो जरहाट डिब्रुगड़ बेफोरबायदियाव दिोनै साहानि आबादखौ गोबांथार बिबाङै मावनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ दा साहा आबादा ओरैबायदि आ आबाद जाय आबादा जोंनि गासै आ माखासे रांखान्थियाव दिनै आसामा जौगानो हादों नोंथां ओमफ्राय जाय बेबायदिनो बे आबादनि गेजेरजों गासै बुहुमावनो मोनसे फिसा हादरसा आसाम हिसाबै आ मुंख'जानाय बेबायदि आ बुहुमावनो बेबायदि मुंख'जानाय सिनायथिनो होनो हानायखौहाय दोनैहाय मोनदों आरो नोंथां।
औ
दा नोंथांजों आंनि साहा आबाद आरो बिनि रांखान्थि बिनि बेसेन मानो साहा आबाद बानायनांगौ बिनि सोमोन्दै गुसुङै सावरायनाया बेनोमोन नोंथां नोंथांनि आ गोजोननाय थाबाय आ
औ
ओ सम जानायजों लोगोसे बिदिनो जोङो दोनथ'नायनि सम जानायलाय गोजोनथोंसै नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आङनो समायहोनायनि थाखाय। दे होमबा नोंथां औ।
औ